हेलौ हेलौ। हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादों औ। नोंथां आ नोंथांजों बर'नि दोरोङारि नाफामनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नाफामादि जोंनि मोनसे दोरोङारि बर'फोरनि जानाय आरो जानाय बेखौ जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ जोङो
गिबियाव ना फोथारनिफ्राय हमनानै लानाय ना खौ सायनानै मोजाङै सायनानै फोराननानै दोननाय जायो। फोराननायनि उनाव थास' थास'
औ।
बयेमाव होनाय खौ जोङो नाफामखौ बा
औ।
नाफाम बिदि जायो आरो ओमफाय